हेल' नोंथाङा खोनादों ना
अ खोनादों नोंथां
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों सावरायजागोन दे बुंलाय
औ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ
औ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय थाखाय मानो सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ होनब्लाथाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां थि मानो होनोब्ला गासै खामानियावनो सोलोंथाइ गैयाबा जाया जेरै दा नै जानबुं जानबुं खौ जोङो थुनो रोङाब्ला मबाइलनि नाम्बारखौ सिनायनो रोङाब्ला मानसिनि नाम्बारखौ सेभ खालामनो रोङाब्ला गुबुन जायगायाव फन हरनो गोनांब्ला सोर माबायदियै दंङ बेखौ खबर लानो गोनांब्ला आलासि फोरनो फन हरनो गोनांबा माबाफोर बेमार जायो ब्ला सोरखौबा हेफाजाबनि थाखाय फन खालामनो गोनांबाथ' जों बेखौ रोंनाय नङामोन सोलोंथाइ गैयाब्ला मबाइलखौ थुनो रोङाब्लाथ' जोङो बेफोर माबानि कल खालामनो हाया नङा होमब्ला नाम्बार सिनायनो रोङाबा सिनायनो रोङाबा बेखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि
औ
ओ गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो अबाव थांनांगौ बेनि जायगाखौबो मिथिनांगोन आरो मा समाव बे जायगायाव सहैनांगौ मानि थाखाय जों थांदों बेनि सोलोंथायखौबो जोंनो नांगोन मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो जोङो ट्रेनजों बासजों आरो बेयाव बास स्टेसन आव नाम लिरनाय थायोबा स्टेसन मोनखो बा ट्रेन स्टेसन रेलवे स्टेसन ट्रे ट्रेन स्टेसन बेफोरखौ बरड थाखायो बेफोरनि नामखौ जों नायखा नायखांनो रोङाब्ला जोङोथ' बेयाव जों ओंखारनांगौ होनना मिथिनाय नङा बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां थि नङा होमबा नोंथां?
हेल' नोंथां।
औ नंगौ नोंथां खोनादों।
औ आरो बिदिनो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो गोनांबा जोङो जेरै उन्दै समनि निफ्रायनो सोलोंथाइ लाबोदों फोरोंगिरिनिफ्राय स्कुल कलेजाव जोङो सोलोंथाइ लाग्रोदों। सोलोंथाइ खौ फोरोंगिरिफोरा जुदि गिबियावनो सोलोंथाइ लाग्रोआ बि लाग्रोयामोनबा बिसोरबो जोंखौ सोलोंथाइ होनो हानाय नङामोन बिनि बिसोरो सोलोंथाइ लाग्रोनानैसो जोंखौ सोलोंथाइ होदों। बिनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथि आरो जोङो डाक्टार खानायाव थाङोब्ला जोङो मा मा डाक्टरनाव थांनांगौ मा चेम्बाराव हाबहैनांगौ बेखौबो सोंनो रोंनांगोन। बेफोरबो बेफोरनि थाखायबो सोलोंथाइया गोनांथि आरो सासे डक - टर जानो गोनांब्लाबो बे सासे डक्टराबो सोलों थाइ लाग्रोनांगोन अब्लासो डक्टर जानो हागोन आरो सोलों थाइ गैयाब्ला नों बे बिजिखौ बहा होनांगौ बे मुलिया मा खामानिनि थाखाय फैगोन आरो अबे रोदायाव बे बिजिखौ होनांगौ बेखौ नों मि थियाबा होनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो जों जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो डक्टराबो जोंखौ डक्टराबो जोंखौ सिकितसा खालामनो हानाय नङा बेरामखौ फाहामनो हानाय नङा बिसोरहा सोलोंथाइ गैयाब्ला।
बायग्रायाबो मुलिनि नामखौ मिथिनांगोन बेहाबो सोलोंथाइ थानांगोन होनब्लासो बे मुलिनि नामखौ रायखांनानै बुंनानै बियो फार्मासि एबा हस्पितालाव बिनानै लायनो रोंगोन आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांब्लाबो सोलों थाइ नङाबा मानसि दोमसिजों माबायदि रायलायनांगौ बेफोरखौ मि थिया नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबो एसे सोलोंथाइनि सायाव एसे फोरमायनो हा गोनना?
औ नोंथां ओ जोंहा सोलोंथायाव नोंथाङा दा जा ओ जेरैबायदि बुंलांबाय जोंङो ओ बेबादिनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो ना जोंहा बेयावल मबाइलल बाहायनायाव जोंनो सोलोंथाइ नाङा जोंहा ओ नखर संसार दानायावबो जोंनो गोबां सोलोंथाइ नांगौ आरो ना? जोङो ओ जेनबा जोंहा ओ बे हौवा हिनजावनि गेजेराव जोङो ओ मोनसे गोरोबलायनाय बा जोंहा बुजिलायनाय गैयाबा बेयावबो जोंहा नखर गंसेया बायलांनो हायो आरोना सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो बा बिसोरो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बिसोर बुजिलाया बेफोरबायदि जाना होयो आरोना। जोंहा संसार जानायाव गोबां सोलोंथाइफोरबो नांगौ आरो जोंहा ओ नखर संसार जा बहाबाफोर नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बहाबाफोर दावबायनो थाङोब्ला आ बेयावबो जोंनो सो लोंथाइ नांगौ आरोना। जोङो ओ जेनबा माबाफोर लिरनाय थाबा बबेबा जायगा याव बिखि बिदि थाङो बिखि बिदि थाङो होननानै लिर नायखांनो रोङाब्लाथाय जोंहा बिदिनो लामा सामायाव आन्दायना थालांनाय जायो आरोना नोंथां। जोंहा बिदिनो दा औ बिदिनो दा ओ गथ' बा उन्दै समनिफ्रायनो जोङो फरायसालिनिफ्राय बा ओ फोरोंगिरिफोरनि गोबां ओ सोलोंथाइ लानां गौ आरो फोरोंगिरि फोरनिफ्रायल नङा जोङो बिमा बिफानिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो ना नोंथां। आ बिदिनो बिसोरबो गोबां सोलोंथाइ होयो जोंनो बिदि आ होखाया नालाय बिमा बिफाफोरा जोंखौ मोजांखौल ओमफ्राय होयो आरो ओ गथ'फोरा आथिखालनि गथ'फोरा गोबां ओ मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बिसोरो आथिखालावनो गोबां मबाइल लानानै बिसोरो गावनि आ सोलोंथाइखौ बिसोरो खोमालांनो हमदों आरो
गोबां गेम ओ गेलेयो बिसोरो गेलेनानै गावखौनो जेनेबा ओ सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव दोनदों आरो ना बिसोरो जोंनो ओ बे सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जोंनि थांखिसिमबो जोङो सहैनो हाया आरोना नोंथां जोंनि सोलोंथाइया गोबां गोनांथार आरो बिदिनो जोंहा दा सोलोंथाइ गैयाबा जोंखौ मानसिफोरा जाम्बा जाम्बि होननानैसो सिनायो आरो ना बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंहा दा मबाइल बाहायनो थाखायबाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ दा जों जोङो सिगांनिन' जेन'बा आबै आबावबा जोंनि आइ आफामोनानो दा मबाइल फोरखौ बाहायनो रोङा मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो बेफोरनि सोलोंथाइ गैया बेनि थाखायनो बिसोर बिसोर रोङा आरो ना बिदिनो दा बिसोरबो जुदि सोलोंथाइ थानायमोनबा बिसोरबा मबाइल बाहाय माबोरैहाय माबोरै आरो मबाइलखौ बोरै खुलिनानै बिसोरो बा जोङो गोबां रादाब फोर नाय ना बेफोरखौ बिसोरो सार्च खालामना बा बोनानै बिसोरो नायनो हागौमोन आरो दा बि बिसोनो बिदि सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बि खालामनो रोङा आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि जिउआव बेनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथार आरोना आरो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन मा होनो बेखौ हादोरफोराव थ बिसोरनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोरा जाखा बिसोरो जोंनि सुबुंफोरनिस गोबां माने टेलेन्ट दे आर ना माने बिदिनो सोलोंथाइ गोनांसिन आरो बिसोरो
औ।
दा बिनि बेलायावबो नोंथाङा मायबाफोरा आरो फंनै बुंनो दंबावो नामा नोंथां।
सोलोंथाइखौ मानि थाखाय नांबावो होनोब्ला जोङो नों आंजों माबोरै रायलायो नोंथांजों आं आं रायलायबा गोसोआव बेसे दुखु मोनगोन बेफोर गाज्रि राव बाहायालासे जेनेबा नोङो उन्दै समनिफ्रायनोसो फोरोंगिरिफोरा जोंखौ सोलोंहबोबाय गोदोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगौ। बेफोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलोंनाय जायो बेफोरखौबो रोंनांगौ न' आरो बेनि थाखायनो गोनांथि नोङो जेनेबा नोङो सोलोंथाइ लानानै फसुथि नोङो गोदोर मानसिफोरखौ सनमान खालामनो रोङाबा उन्दैखौ हरनो रोङाबा जेबो मुलाम्फा जाया नङा होमबा नोंथां। बेनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइया आरो जोबोद मोजां। खामानि मावनायाव आरो मोजाङै दावबायलांनायाव जोबोद खहाय होयो एबा हेफाजाब होयो जोंखौ।
औ।
आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोबोद मोजां मोजां खामानि मावलांनो हायो दखान गंसे सालायनो नां जों सोलोंथाइ गैयाबा बेनि बे दखानाव जोङो हिसाब रोङाबा सोरबा माबाफोर बायनो फैयोब्ला बे मुलिनि नामखौ एबा बुस्थु जेबा बुस्थुआवथ' नाम लिरखानाय थायो दाम लिर थायो बेखौ बुंनो रोङाबा नामखौबो बुंनो रोङाबा नों दखान गंसे सालायनायाबो खहस बाथ्रा नङा होमबा सोलोंथाइखौथ' नांगौ। खागौ हस्पिटालानो जा, जायखिजाया दखानानो जा, फिसा-फिला दखानानो जा। सोलोंथाइखौ नांगौ बे लिरनाय। खौ फरायखांनानै हिसाबखौ नायनानै हिसाब खालामनानै सो जोङो। सोलोंथाइ थाबासो जोङो दकान गंसे सलायलांनो हायो। आरो माबा खामानि मोनसे। औ आवगायनोबाबो नोङो सोलोंथाइ गैयाबा आवगायनो हाया। आरो मानसिखौ बुजायनोबाबो नोङो गाव सोलोंथाइखौ रोंग्रोनांगोन। नोङो सोलों नोंनाव सोलोंथायाइया थाग्रोनांगोन अब्लासो नों बेलेगखौ सोलोंनो-सोलोंहोनो हागोन। नोंथां आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन ना नोंथां?
औ-औ। नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो दकान बा। जोंहा हाथाइ-बाजार बा, बेफार-फालांगि खालामनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो। जोङो मोजां सोलोंथाइ लाबा जोङो मोजां ओ जेनेबा। जोंनि थांखियाव जोङो जौगालांनो हागोन आरो जों सोलोंथाइ गैयाबाथाय जोङो जाम्बा-जाम्बिसो आरो ना। बिदिनो आथिखालावथ' गोबां। सुबुङानो ओ गोबां बिदिनो मोजां-मोजां सोलोंथाइ लानानै बिसोरो जौगालांबाय। ओ जौगाबोबाय आरो ना जोंसो जेन'बा। गोदो-गोदायनि आबै-आबौ बा आइ-आफामोना बिदि सोलोंथाइ बा स्कुल फरायसालियाव। नो गैयामोन नालाय बिसोरो बिदिनो ओ जाम्बा-जाम्बि जानानै थाबाय आरो। थेवबो बिसोरो गावनि। ओ जि संसार जानाय बेखिनिखौ बिसोरो मिथिगौमोन आरो ना नोंथां। बिदिनो गोदोहाय गोबां। दावराव-दावसिया बारा मोन आरोना आथिखालावसो गोबां सुबुङानो बिदिनो सोलोंथाइ मोनो। खमायलांनो हमबाय आरो नाथाय आथिखालावबो खायफा-खायनै सुबुंफोरा दङ' बिदिनो सोंलोंथाइ। गैयिनि थाखायनो जौ लोंनानै बिसोरो न'खरखौ ओ बिदिनो। ख ओ सानफ्रोमबो दावराव खालामो बिदिनो एख' बुजिलायाबा हौवा-हिनजावनि गेजेराव। गेजेराव जेबो गोरोब। नाय गैया सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदियावनो गंसे न'खरा ओ बायलांनो हमो। आरोना जोंनो न'खर दानो थाखाय जोंनो गोबां सोलोंथाइ नांगौ आरोना नों। थां अब्लासो बे न'ख। न'खर गंसेआ ओ सोलिलांनो हागोन आरो ना जेरैहाय जोङो ओ बिमा-बिफाया गोरोब। अब्लासो जोङो गथ'फोरखौबो मोजां गियान होनो हायो मोजां सोलोंथाइ होनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा बिमा-बिफाया गोबां सोलोंथाइ। थानो नांगौ आरो ना बेनि थाखायनो ओ अब्लासो जोंहा गथ'फोरा बा ओ। फिसा-फिसौफोरा मोजां जौगालांनो हागोन आरो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय औ-औ।
नोंथां हेलौ! नोंथां।
जोंना बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा?
खोनायासै नोंथां?
जोंना समाबो जाबाय जों बे खिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ-औ नोंथां।